हेलौ अ नोंथां औ खोनादों खोनादों ओ जों बैसागोखौनो रायलायनि ना अह बैसागो। ओ बैसागोआ। आ नोंसिथिं गाजा गोमजायै जायोना?
हैइ बरिया जायो जोंनिखिजा फुरा हित जायो आरो।
ओ गोदोनि बायदि दाबो न'खर न'खर थाङोना मागिनो?
मागिनोथ' फैयो बयबो मै मोसाहैयो। बेफ्राय खाम सिफुं लानानै मोसायो आरो जोंनियाव। दाबो औ बेनिफ्राय बिदिनो आलासि फैबा जानाय लोंनाय। सोलियो आरो बरियानो।
उम गोदोनि माबा जोंनि जाय बैसागोआ जोंनिथिं एसे बोरैबा जालांबाय आरोखि।
औ।
गोदो जोङो उन्दै उन्दैब्ला
औ।
बैसागोआव जोङो खाम सि फुं सेरजा लानानै ज' ज' ओंखारनानै उम गामिनि न'खरफ्रोमावबो हाबनानै मोसायोमोन मेथाइ खनोमोन। आ आरो बे बे ओइ जौ फिनाय बायदिसिना बिदि लोङोमोन बेनि उनाव न'खरा जा जोंनो जा बा जोंनो हरो। अननानै हरो फैसा बा माइरं साइरं जा हरो। बेखौ लानानै जोङो बैसागोनि जोबनायावहाय जोङो मा खालामोमोन खाना बरिया जोङो मोनसे लावखार ओंखाम ओंखाम जायोमोन आरो बै समाव। नाथाय बैफोरबाय बिदि माबाया जोंनिथिं
ओ।
दायो गैला आरोखि, दा जोंनिया जायगा जायगा बिदि बैसागो फांसन जायो।
औ औ
फांसन सन जायोबाथाय बेयाव स्टेजफ्राव प्रग्राम ओ मोसानाय मुसुरनाय बिदि जायो आरो। खिन्थु गोदोनि जिथु अरिजिन बैसागो जि थु मोनसे बैसागोबा मोनसे जा मोनस जा रंजानाय जा मोनसे फिल जिउ निं फिल्ड बे बुस्थुआ जोंनि जों एसे खमायलांबाय नामा? होननानै
अ माने जेनेबा बै आगोलनि बायदि मोसानायखौ नुफिनाबा
गैला गैला गैला जोंथिं एखदम गैथ गैला।
थ मोसाखायो गामियावनो जेनेबा। बे मोसौसुंखाय खालिनिफ्रायनो मथा मथि टेंखारो मोसौ सुंख्राय खालिनिफ्राय जागायनानै मोसौ सुंखायखालि दावदै मागियो नालाय। फार्स्टआव दावरै मागिबाय दावरि मागिखालिनिफ्राय दावरि मागि खालिनो जायो थारमाने दावदैखौ जाजोबो आरो। बे गामिनि मानसिफोरा औ बरियानो दावदै मागिबाय मागिनानै मोन न'खर फ्रोमबो गामियाव आरोना गामियाव नखरफ्रोमबो मागिनानै बिदिनो मागिखांजोबबाथाय हरावहाय बे जायनाव जौ दङ' बेयाव थांनानै बिसिनियाव थांनानै दावउदैफोरखौ रुना जायो सोरबा एवना जायो बिदिनो जौजों लोङो आरो। रंजायो मोसायो बिदि खालामो। बिनि उनावहाय मा खालामबाय आ एक थारिक जायो खोमा बेनिफ्राय एक थारिखनिफ्राय औ बेनिफ्राय न'खर न'खर हाबो आरो जेनेबा नखरफ्रोमबो जौ होयो बेदर होयो बिदिनो
उम।
मोसायो बिदिनो रं जालायो आरो बेनिफ्राय जेनेबा बैसागोनि स्नि सानालागि मोसायो नालाय गामियाव मोसायो जों गामिया दानो बेलेग गामियाव मोसाहैया। गामिनि न'खरफोरनाव मोसायो आरो न'खरफोरनाव माइ ओम सोरबा माइरं हरबा माइरं लाबोबाय फैसा हरबा फैसा लाबोबाय बिदिनो बेफोरखौ खांखो मोसा खांजोबनानै जोंनियावबो मा जायो बै माइरं मोननायफोरखौ फानबाय फाननानै फैसा हरनायाथ' फैसा थाखाबाय बिनि मा खालामबाय ओ साब ओ जेनेबा स्नि सानसोनि उनाव आरो हाबतासेसोनि उनाव बे जौ सौ संनाय फोरा मोजां जाबाय। फ्राय बेखौनो जेनेबा लावखार ओंखाम जानायाव बाहायो आरो ओमफ्राय बे जों गामियाव अमाबो बायो अमा मासे बायो बायनानै आरो गामिनि गाैबो ज' ज' जायो आरो ओ ओमफ्राय बे जाखालिबो मोसाबाय मुसुर बाहरं जाबाय बिदिनो जोंनिया हारिमुआ थांनानै दं आरो जों गामियाव
दाबो दङ' आरोना गोदोनि मोनसे माबाया परिबेसा दङ' आरो। उम।
बेफोरखौ गारथावनो हाया नालाय। आरो गेजेराव मा जादों बै बे बेयाव जेनेबा देग दामनानै मोसा सानाय फैदोंमोन गेजेराव साननैसो जादोंमोन आरो। बेनिफ्राय सानबाय जोंनि मानसिफ मा सानो? जेनेबा बेफोरजों मोसाबाय थाबाथ' जानाय नंङा। या होननानै अ बै हारिमुवा दं गोमा लांगोन होननानै बे मा खालामबाय खाम सिफुंजोंनो मोसा खालामबाय आरो जोंनियाव जों गामियाव मा जायो बे गामिनियाव बेथ' मोसाखायो मोसाखायो बेलेग गामिनिफ्राय बिराद मोसानो फैयो आरो जोंनियाव। सानसेयाव माने मोनथाम दोलो फैयो मोसानो खाम सिफुं लानानै। सोरबा देग लानानै मोसानो बै फैयो बिदिनो हारसा जोंनियाव इ असमिया सुबुंफोरबो दं नालाय बिसोरबो बिहु मोसाफैयो आरो जोंनाव, गावसोरनि दलखौ लानानै दल फेमफा बेख लानानै मोसाफैयो आरो जोंनाव माने सानसेयाव मोननै मोनथाम दोलोआ फैखायो आरो मोसानो। जों गामियाव। बे दोलोन फैनाय कारनाबो बेनो आरो जे जों गामियाव थानाय माइरं बुरजा बुरजा मोनो होननानै जोंनि गामियाव बांसिन फैयो थाने मोसानो। बेलेग गामिनि सुबुंफोरा फैयो आरो। बेओंखायनो मोजां नाङो आरो बैसागु। समाव थानानै
उम जा मोनसे बिराद मोनसे इनभारमेन्ट मोजां इनभारमेन्ट। दङ नालाय जोंनि नि जायबो। मकर संक्रान्ति खालि जेनेबा ओ मोसौ थुखैबाय। मोसौ थुखैनायाव जोंनिया बे। ए लाव जा लाव फान्थाव। बायदिसिना जों। बे। मोसौखौ माला। गान होयो नालाय आरो बेयाव। ओ गोसोम गोसोम दागोबो थालिरनि माबाजों। बिखंजों फोनो नालाय बेखौ फोनबाय फोनखांनानै बिनि अखानायै एक थारिखाव जोंना मा। जायो। गामियाव पुजा जायो मो
अ अ अ।
थारिक। गावसे। मोसौ दिनै मक्रद। संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैबाय। बेनि अ खानायै एक थारिखआव जोंना माबा जायो। गोखा गोखै जायो आरो। फुजा होनानै बेयाव। एकस' एकथा। आइ एम खोमनि हाग्रानि। मैंगं मैला ओ बेखौ बुथुमबाय बुथुमनानै बेखौ सङो बेखौ अमाजों। संङो।
औ औ।
सोरबा आरो दाउजों सङो। बिदि आरो। बेखौ माने फुजा होना नै। ओ फुजा हो खांनायनि उनाव बाथौआव फुजा हो खांनायनि उनाव बा गामिनि। बाथौ सलियाव फुजा होखांनायनि उनाव। बेखौ जोंना माब माबा खालामबाय आरो जाबाय आरो उनाव संनानै बिनि
आरो बे फुजायावनो मा खालामो उम माइरं माइरं गोरलैखौबो होफानाय जायो आरो माइरं गोरलै बिदि माबा मोनसे थिनानै दोनोनो आरो बेखौ माबा मोनसे बेखौ बैखालिसो देनानै बे खालि बेयाव बाहायनाय जायो होननानै बुंङो आरो
औ बे नोंथां नोंथां बुंनायबादिनो जोंनिया मा खालामो बे जेनेबा मोसौखौथ' जेनेबा जोंनियावबो थुखैबाय थु ओ जोंनिया आं नुनाया थुखैखां थुखैनायनि सिगाङावसो होनाय नुदों आङो बै माबाखौ फस्ला फसलि गोसोम दागोआ बेखौ सिगाङाव होनाय नुदों आरो बे जेने बा नोलो हाग्राजों बे औवानि बायदि बिदिनो नालाय नोलो हागाया बे खौ सफा सफा स सथाम बा सब्रै दानस'ना लानानै बेखौ खाजोबना लानानै बेयाव थानाय हांगारजों गोसोम गोसोम गोसोम दागो फोननायखौ नुदों आरो ओमफ्राय बे गंफोराव थाव फोनना होनाय बेनिफ्राय थुखैखांबाय। थुखैखांनानै मा खालामबाय एक थिंनिया एक थारिखआवसो जायो जानायालाय बेखौ औ बे नोंथा होननाय बायदि नोंथांमोननिया एक थारिखआव फुजा होयो होनदों नालाय जोंनिया दानो फुजाखौ न'खर नखर हरनो होयो। ओ न'खर न'खर होनानै बिदिनो होखांबाथाय जोंनियाबो। बे मैगं मैलाखौ थारमाने न'खर न'खर नायग गिरना जायो आरो जेनेबा। एकस' एकटा मेगंखौ। सोरबा नागिरना मोनजुबनायाथ' जाजोब्बाय नागिरना मोनजुबि आरो एसे खम नागिरबाय खम नागिरनानै नोंथां बुंनाय बादिनो अमा बेदरजों नङाबा दाउ बेदरजों जायो आरो जोंनिया न'खर न'खरै। बिदि जमाय जाया आरो जोंनिया।
जोंनिथिं खोनायो बे दैमारि टाइटेल लिरग्राफ्रा दैमारिफ्रा बिसोरो बे मकर संक्रान्तिखो खालिनो फु ओ मोसौ थुखै खालिनो। फुजाबो होयो ओमफ्राय गोखा गोखैबो जायो आरोखि दैमारि। टाइटेल लिर।
अ-अ माने बे नेमखान्थिफ। फोरा जायगा लानानै जायगा एसे
आ-आलदा-आलदा औ जोंनि जाय दैमारि टा-टाइटेलनिफ्रा बे मकर संक्रान देखालिन गोखा गोखै।
औ-औ अ-अ ओ जेनेबा बैसागो होनबाथाय जोंनिया मोनथाम बैसागो। फैबाय नालाय। जेनेबा काथि बैसाग। औ मागो बैसागु इनिफ्राय आरो जोंनि रंजालि बैसा बैसागुआव मोनथाम जाबाय नालाय बे जोंनियावथ मोननैखौलसो बांसिन जेनेबा फालियो नालाय मागो बैसागो आरो बे।
मागो बैसागो आरो बय-रंजालि बैसागोआव।
बे मोननैयानो आरो जोंनिया बे जेनेबा असमियाफोरा खिन्थु मोनथामखौबो एसे बांसि
बांसिनै बाहायो औ-औ मोनथामखौबो।
बिसोरो जेनेबा फिथा सौराइ दायो फालियो आरो बिदिनो फुजा फोरबो होनाय। जोंनिया खिन्थु बेसायद खाथियाव मा खालामबाय बे दुब्लि बारियाव थांनानै अर सावनायानोल' जाबाय सोरबा ओरैनो फुजा होयो होनायालाय।
होनाय जायो बिसोरनिया रासिन जायो ओं जोंनिया बांसिन मागोजों रंजालि बैसागोजों आरो-आरो बैसागो मेथाइफ्रा गोदो बै बैसागो मेथाइफ्रा गोदो एकदम खु खुगा खुगासो सोलिबोनायाथ अरिजिन। ओम जायोमोन।
औ-औ।
नि बैसागो मेथाइफ्राथ आर्टिफिसियेल। माने बानायनाय आरो माबाजों बारा। माने खाबजेया खाबु खबजाया मोनो। माखौबा-माखौबा माने माखौ। खौ माखौबा एखदम माखौ-माखौ बाहायलाबायनाय। नुयो आरो दा वार्डफोरखौबो नङा होमबा? खिन्थु ट्रेडिसन होननाय बुस्थुखौ जों बारा। दानि बैसागोआव नुनो थाङा आरो, बैसागो मेथाइआव मोजांसिन जायो औ दोरोङारि सोदोब दोरोङारि माबाखौ नायनानै नायनानै बैसागो मेथाइ। खौ खनोब्ला। बांसिन माने गोसोआव नांथाव
औ औ औ खिन्थु जोंनियाव मा खालामो बे जोंनि गामिनि सुबुंफोरा बे दोरोङारिखौनो खनो। बे जेनेबा केसेटआव दामनाय। बा इउटुबाव बा बेफोरफोरखौ खना जोंनिया गावबा गाव बानायनाय आरो जेनेबा मेथाइफोरा गामियावनो बानायनाय बेफोर मेथाइखौनो रोजा बो आरो जोंनिया दाबो। औ दा सोरबा एसे गोदानै सुजुबाय मा औ औ औ औ बा आगोलो जेनेबा सुजुखानाय मेथाइफोर जायफोरफोरखौ औ दे दे दे औ दे दे।